औ नोंथां।
बोरै खबरफोरा नोंथां?
खबरा मोजाङानो दासान्दि।
ओ ओमफ्राय दा मानि मानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
दा दैज्लां बोथोरनिबो दिन आबाद मावनाय सुबुंफोरा दा फोथाराव आबाद मावगासिनो बिनि बागैनो एसे रायज्लायनो नामा।
दे होनोमबा आबादनि सायावनो सावरायनोसै एसे।
औ औ।
ओरैनो नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावो नोंथां?
दा जोंनिखैथ' आबाद मावनाया दा दैज्लां दिनावथ' माइ आबादखौनो मावजोबो बयबो ओरैनो गु गुबुन खेथि थास' थुस' गायनायफोरा बुहुद खम बिदिनो बेनिफ्राय मेसेंआव आलु खेथि मावो भेन्दि मावो। जोगोनार मावो बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो
ए दैज्लां दैज्लां बोथोरावथ' मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो जेरै जिंखा बहल फाथो बेफोरबायदि आबादफोरखौ नोंसिरनिथिं मावो ना मावा?
औ मावनोथ' हायो नाथाय जोंनियाव एसे प्लाट एरिया माने जायगाया बेनिखायनो बिनो माने बोरि जायगा थानाय जायगायानो बुहुद खम माने गासिबो दैजों लोमसाव जोबो बेनि था थाखायनो माने जोंनियाव बेफोरबायदि दैज्लांनि खेथ थिबाबो मैगं थाइगंखौ मावनो हाया जाहैयो माने।
अ अ दैया बहुद दिस्थाफ' खालामो आरोना बिदिब्ला?
औ दैया प्लाट जायो माने दैज्लां दिनबाथाय जुन जुलाइ आगष्ट माससिमहालागै जोंना माने फुरा दैयानो एरियायावनो साग्लोबजोबना थायो माने।
ए
बरथ'मान नोंथांमोननिखै बोरै सोलिगासिनो?
जोंनिथिंबो बिदिनो दायो दैज्लांनि दैज्लांनि टाइम नालाय माइ माइ आबाद मानसिफोरा गायगासिनो। आजिखालिथ' गासिबो ट्रेक्टरजोंनो मावजोबो ट्रेक्टर जोंनो हालेवजोबो। माने गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनायखौथ' जोंनिथिं नुनोनो थांला।
नंगौ नंगौ आजिखालि फ्राय गारबाय होननायानो बुंजासै।
ओं गायनाय फुनाय बेल' मानसिया मावो होनबाबो जासै आजिखालि आलि खोनाय गायनाय फु नाय। हानाय मारा नानायाबोथ' मेसिनानो मावजोबो।
नंगौथ' आरो थार खोथाखौनो बुंदों। ओरैनो दासान्दि नोंथांमोननिखै आबाद फोथाराव बेसेसो पारसेन गायखांखो बायदि।
जोंनिथिं ब्रैजि थामजि जौखोन्दो थामजि बारबाय ब्रैजि ब्रैजिबा जौखोन्दोफोरसो गायखांनाय बायदि। बिदि जादों माने दा फोथाराव दैया एसे खम जान दं दायो सिङाव अखा हागासिनो दंमोन बे अखा हानाय टाइमाव आरो खोथियाफोरा एसेबां जखानि जा जायाखैमोन नालाय
औ औ औ।
मे अखायालाय एसे खम जालायबाय
औ नंगौ नंगौ जोंनिखिबो जोंनिखैबो अखाया बहुत खम जादों बारु थेवब्लाबो जोंनि जायगायाव दै थाखायो हिसाबै जोंना
ओ नोंथां खोनायाखिसै।